औ औ खोनादों।
मानो खोनाया दे
आं खोनाबाय आं खोनागासिनो।
आं खोनागासिनो होनदां।
हो
आं खोनागासिनो दं।
खोनायानो।
माबा एसे डिस्टार्ब जायो नेथआ। नेदा दिस्टार्ब जादोंलै नोंनिया।
नै मोजांखौनो खोनाया बोरैबा बायफ्ले बुफ्लेसो खोनाफैयो ओमफ्राय गैलाबो।
उम।
नेदाथ' नांदोंमोन रा थिगैनो।
उम।
खोनाया।
एसे बुरजा थानांगौलै।
हेल'।
औ खोनादों आं।
आंलाय माथो जेबो खोनाया
आं नङा।
खोनायानो नेदाथ' नै मोनबासिमा नांदोंमोन।
उम।
हो जारलासो बिदिनो रायलायबाबो जे बो खोनायानो दाखालै सोदों माबा जों बेजों रायलायनायावबो जेबो खोनायाखै।
ओं। ओ दे ओरैनो माबा समासो
आं खोनाया जेबो। माबाल' मा होनोमोनलाय बायस्रा बुइस्राल' खोनाफैयो ओमफाय गैलाबो खोनालाबो। मानोबा बिदि जाखो
उम माबा ओइयो नेटनि थाखाय एसे माबा जागोनदां।
मानो बिदि जायो। ओमफ्राय नों राय्लायनायफोरा बेलेगजों रायलायबालाय मोजां खोनायो ओमफ्राय।
ओ मोजां खोनायो।
बेलगजोंबा मोजां
मिथिला जागोना जाया र' जायखिजाया दसे बिदिनो राय्लायथ'नानै
खो-खोनादों दा मोजां?
दानजागोन बे।
हेल'
बिदि माबायाव बुंहरबाय थानानै होमबासो जासिगोन नङाबा जानाय नंला‌।
खोनादों नामा?
मानो इदि जायोथाय अयथासारसो। रायलायथिंनोनो हाया दाख्लैबो सासेजों रायलायबाय दसेनो मोजां खोनाबाय दसेनो गैलालाय।
अ गैया नै आंथ' खोनागासिनो नोंसो खोनाहैदना खोनाहैयाखै आं मिथिला आरो।
नेदा मोनबायानो नांखादोंब्रा।
उम मानोबा इदि जादों।
ओमफाय आंलाय मानोथो खोनाया होमबालाय।
र'दे आं ब्लुथुथ कानेक्ट खालामनो र'।
माबोरै होननांगौ आंनावसो नेट खम ना नोंनावसो नेट खम। आं जेब्बो खोनाया बा खोनाबाबो मोनसे फिसाल' खोनाफैयो ओमफाय बायस्रालांजाजोबसिगोन जेबो लांजोबसिगोन जेब्बो खोनाला। बोरै जागोन दे नै दाबो मोनसेल' खोनायो दाननिसै खोमादां ने?
खोनादोंना खोनायाखै दा?
खोनायाबोबा।
खोनायाखैना ने? दे माबादो औ औ दे दानदो दानदो ओ दानदो।
दानसैलां र'
दानदो दे ओ।
खोनायाबालाय मा रायलायबाय थानो।
ओ ओ दे।
दानसै आं।